खोनादों ना?
खोनादोंना आ।
औ खोनादों लोगो।
ओं खबरफ्रा मोजांना?
औ मोजाङानो दंथ'यो नोंनालाय?
नोंथाङा फ्रिबा आं आबादनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
ओ होमब्ला नोंथांनि गामियावहाय आबादा दासान्दि मायदि सोलिना दं?
जोंनि गामियावथ' दायो आबादा माने बुंनो थाङोबा माइ आबाद फोर आरो दाथ' बिदिनो गाय गायहांबायानो सोरबा सोरबा ओमफ्रायो माखासेफोरा आरो दा खोथिया सोरबा सोरबा देरथ'वाखै। बिदिनो सोरबा गायबाय सोरबा गायहां गायहां जानानै दं आरो।
ओम।
नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनिथिंबो दा हा हालौगासिनो। जोंखैबो आमसुवानि सिगां एसे गायो, ओमफ्राय ओहो जाहां जाहां जादों आरो।
अ दायो गायथ'आखै ना?
बुंनो थांब्ला
अ।
गाय
बेनिफ्राय
अ मोजां खोनायासै नोंनिखौ।
ब्लाथ' बर' हारिनि थाखाय एबा सुबुं हारिनि थाखायथ'
औ। औ खो-खोनायासैनो माथो। खोनादोंना?